हेल' खोनादों
ओं औ खोनादों नोंथां औ
खोनादों खोना
औ ओ ओ नोंथाङा मा खालामदों दायो
दायो जिरायनानै दङ आं दायो
औ औ नोंथाङा ओ सम मोनोबा आं मोन मोनसे टपिकनि सायाव नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हायोबा?
औ
औ हागोन ना नोंथां सम होनो
नोंथां हागोन सावरायजागोनबाथन नोंथां औ खोनादों
आ आङो एसे बुंथिनानै होग्रोनि आ आंबो एसेबां रोंखा राखा नङा नोंथां अब्लाबो आङो फंनैसो एसे बुंग्रोना होनोसै आरो आ जोंहा ओ रायलायनो लानाय टपिकआनो जाबाय जोंहा जोङो गोलैसोनाय एबा बेखार जेंनाखौ माबोरै बोस्रांनो हागोन एबा माबोरै गावखौ गुन गोनां खालामनो हागोन जोङो एसेबां सोलोंथाइ मोनजोबाखैब्लाबो बेखौ एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां नोंजों
औ सावराय जागोन
आ जोंहा नोंथां बेखार जेंना होनोब्ला जोङो ओ गोबां आथिखालावबो जोङो फ्राय गोबां मानसिखौनो जोङो बेखार जेंनायाव गोग्लैनायखौ नुनो मोनो ओ बेखार जें
औ
नानि जाय जोङो मोजां एबा गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै रोंखा राखा जाहैनो हायो एबा माबा मोनसे जेंनायाव गोग्लैनानै रांखावरिनि जेंनायाव गोग्लैनानै मोजां सोलोंथाइ लानो हायै जोंहा बेबायदि गोबां बेखार जेंनायाव गोलैनानै थायो बेबायदि थानायखौ नुनो मोनो जोंनियाव आ जोंहा बे बेखार जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आंनाव आ एसे साननाय दङ माने आ बेखौ आङो बुंथिना होनोबाय जोंहा बेखार जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आ गिबियावनो आङो एसे एनला सोलोंथाइखौबाबो प्रेपेयार खालामगोन जोंहा गासैबो खामानिखौ मावनो थाखाय जोंहा एसे नङा एसे सोलोंथाइ थाखानांगौ आ सोलोंथाइ नङाबा जोंहा जेबो खामानिखौ आ मावनो हाया
औ औ औ
आ बुंनो थाङोबा सासे आबादारि जोंहा बेखार जेंनानिफ्राय बासायनो थाखाय बर'फोरा गोबाङानो जों आबाद नि सायाव सोनारनानै सासे रोंखा राखा मोजां आबादारि
रोखोमनिथ दा औ औ नंगौ औ औ
जों सासे साक्सेसफुल जाफुंसार आबादारि जानानैबो जोङो जोंनि जिउ राहाखौ खुंलांनो हायो जोङो बेनि थाखाय आबादनि सोमोन्दै एसेब्लाबो सोलोंनांगोन, जोङो जानाखि पस्ट मावनाय फसल मावनाय बेफोरखौ जोङो मावनानै दोनबाल' जानाय नङा जों फसल मावखांनायनि उनाव ओ बेफोरखौ जोथोन लाखिनायासो जोंनि ओ सबसे गुबै दायथ'आ फसल मावखांनायनि उनावसो थायो जोङो फसल मावखांनानै जोङो फसलखौ दैखांनोबो जुजिनांगोन ग्रोम ग्रोम जाखांहोनो जुजिनांगोन। आ जोंहा आखाइनि हाबा बुङो ब्ला बेगार जेंनानि थाखाय गोबां खामानिफोर दं। कम्पिउटार इडुगेसन कम्पिउटार सोलोंनाय जों कम्पिउटार सोलोंनानैबो गोबां जिउ राहा खुंनो हायो। ओ जोंहा
नंगौ - नंगौ।
आ सावगारि आखिनाय बायदिसिना आर्ट खालामनाय गोबां आखाइनि हाबाफोर दं जेरै न'आवनो दाउ, अमा फिसिनानैबो जोङो गोबां राहा जिउ राहाखौ ला -नाय खुंलांनाय रायजो जालांनायखौ जों गोबां नुनो मोनो। बेबायदिनो मिस्ट्रि खामानि मावनाय बायदिसिना खामानिफोरखौ ओ आखाइनो हाबाफ्राव जोङो गोबां दं। जोंहा बेखार जेंनानिफ्राय बासायनो आखाइनि हा -बा बेफोरखौ मावनाया जोबोर गोनांथार आरो आथिखालाव जोंहा
ओ फरायसा फरायसा जिउआव फरायनानै फरायनायजों लोगोसे जोंहा आखाइनि हाबाखौबो मावलांफानांगौ जोंहा ओ फरायनाय फरायै बेखार मानसि आरो सासे गुन गोनां सुबुं सम्पद मानसियाबो जोङो खस्थ' खालामखानांगौ गोनां जायो। ओ नों जों सासे लेखा रोङै सुबुं खामानि मावग्रा ओ जानोखि खामानि मावनानै जायो बेबो खस्थ' खालामनांगो आरो ओ जाय लेखा फरा गोरों गुन गोनां सासे मानसि जानो हादों। बेबो खस्थ' खालामनांगौ गोनां जाखायो ओ जोङो खस्थ'नि फिथाइया गोदै होननानैबो साननांगौ ओ गोदोनिफ्राय बुंनाय -बुंनाय दङ। ओ जोंहा आथिखालाव गोबां स्किल दडेभ्लपमेन्टनि ओ क्लास एबा सोलोंथाइ होनायखौ गोबां नुनो मोनो। आङो सानोदि जोंहा जेसेबांनोखि ओ बेखार सुबुंफोर दं जायनाखि सोरबाया सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइ मोनजोबाखै गोबां जेंनानि थाखाय बेबायदि सुबुङा जोंहा स्किल डेभेलपमेन्ट आखाइनि हाबा आखाइनि हाबा मावनानै जिउ खुंनाय राहा बेयाव आङो बाहागो लानांगौ होननानै सानो आङो नोंथांनिफ्राय लुगैदों ओ नोंथाङा आंनो स्किल डेभेलपमेन्ट एबा बेखार जेंनानिफ्राय बोरै जोङो बासायनो हागोन एबा बारग'नो हागोन जों जिउ खुंनायाव माबोरै हेफाजाब होगोन बे स्किल दडेभलपमेन्ट आखाइनि हाबाफोरा बेखौ नोंथाङा एसे बुंफोरनानै होबानो जाबाय। ओ नोंथांनिफ्राय आं ओ एसे मिथिनो लुबैदों।
बिदिब्ला आं ओरै बुंगोन जुदि सासे सुबुङाहाय गावखौ बेखार साननानै जुदि ओ माबा मोनसे खामानिखौ मावनो होननानै जुदि सानदों बेयो बै खामानिखौ गिबियाव मावग्रोनांगौ। लोगोसे जुदि बेखार सुबुङा जुदि बांद्रायोबा बेखार होननाय जुदि ओ ओ होनजानाय सुबुंफ्रा जुदि बांद्रायबा बिसोरखौ जों मा खालामनांगोन जोङो ओ केरियार काउन्सिलिं होननानै बुङो बा मोनसे केरियार काउन्सिलिं एबा मा होनना बुंङो ओ जिउ राहा साव-जि- जिउ राहानि ओ सांग्रांथि मेल एबा सावराय आथाइ होननानै बुगोन जोङो बर'आव दोना बै आयथाखौ जोङो औ बेखौ जोङो मा खालामनांगोन जोङो ओ लानांगोन आरो। ओनसोल ओनसोल थांनांगोन जोङो जायगा जायगा थांनांगोन जोङो। बै बबेबा मोनसे ओ गेजेर एरियायाव थांनानै बै जायगानि लाइमोनफोरखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो मा खालामनांगोन बुजायनांगोन फोरमायनांगोन बेसोरखौ जोङो बेखेवनानै बुंनांगोन जे दानि जोङो दानिफ्रायनो जोङो ओ एल पि एम इ हाइ स्कुल फरायजेननायनिफ्रायनो जुदि जोङो जोंनि जोंनि सुबुं नांगौ जानाय खामानिफोरखौ जुदि जों गाव सोलोंनानै लायोब्ला जिउआव स ओ साख्रिनि अनगायैखौ जोङो मा खालामनो हागोन जिउआव थांनानै थानो थाखाय जोङो ओ गुन गोनां जिउ खुंलांनो थाखाय बा बि गावनि जिउखौ जोङो ओ उदांस्रियै ना जोङो मा खालामनो हागोन जिउ खुंलांनो हानाय हानाय सासे सुबुं जोङो जाहैनो हागोन आरो। फालांगियारि सुबुं
औ
जोङो फालांगियारि सुबुं जायखौनाखि जोङो बिजनेसमेन होननानै बुङो। फालांगियारि सुबुं जानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइनि जोंनो जेबो मा नाङा सोलोंथाइनि जेबो गोनांथि नाङा नाथाय मा नांगौ जोंनो एखदेबारे जोंनो बै जाय जायगायाव नोङो फालांगियारि सुबुंनि गोनांथि सुबुं जानो सानदों बै जायगानि नोंनो मा नांगोन गोथौ सानथाय नांगोन आरो ना नांगौ नोंनाव सहायनो हानाय गुन नांगोन आरो। बै गुनखौ जुदि जों लायोब्लासो हायोब्लासो जों सहायनो हायोब्लासो मा जागोन जोङो बै जिखुनु नोङो बेफार फालांगि मावनो सानाखि जाहैदोंङो सासे गेदेर गेदेर बिजनेसमेन कम्पानि जोङो उददग दारिमिन ओ बिदिनो गोबां जिखुनु मुवा बेसाद नोङो ओ दिहुननानै बा माबा मोनसे गोदान गावनि आदब खायदाखौ लानानै नोङो ओ दारिमिन गंसे गायसननो थांदोंब्लाबो माबा मोनसे सोलोंनो थांदोंब्लाबो नों बै जायगानिफ्राय मा जानांगोन नोङो